हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
फ्रि ना नोंथाङा?
औ नों फ्रि दङ' नोंथां।
औ आं नोंथांजों दा मोनसे सावरायनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बे आइदायानो जायो नोंथां जानबुं बा मबाइल फन। ओ
औ।
दा मबाइल पन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो जागायजेनना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
जोंना जानबुं बुङोब्ला जों जानबुंखौ गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दानिसिम बाहायबोगासिनो दं। गोदो गोदाय जानबुंनि खामानिया बेनोल'मोन दि जों सासे सुबुंजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाबैनि समावनो एबा गोख्रैयै रायलायनो हायो। दा नाथाय जों आथि खालनि मुगायाव जानबुंनि खामानिया बेल' नंला। दा जानबुं होननानै बुङोब्ला जों जाखिनि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माखिनि जाथाय जाबोदों एबा गोनां रादाब बेफोरखौ जों दान्दिसे सम गेजेरावनो जों नुनो मोनो।
औ नोंथां।
दा जानबुं होननानै बुङोब्ला जों बेयो बिगियाननि जुग। जेराव जानबुआव जों गोबां गोबां आरोंदायारि हेफाजाबबो मोननो हानो एबा जों गोबां खामानिबो मोनबोनो हायो। दा बे खामानि होननानै बुङोब्ला जों जेरै सासे सुबुं गावनि जिउखौ जौगाखांनो थाखाय जोङो गोबां फेसबुक अवाट्साप इउटुबनि गेजेरजों जों गावनि जिफुं जिउखौ दाफुंलांनोबो हायो होन्नानै जों मोनथिखागौ।
औ नोंथां।
जों गोबां सुबुंफोरखौ नुबोदोंदि जानबुंनि गेजेरजों सासे सुबुङा इउटुब एबा इन्स्टाग्राम खुलिनानै गावनि जिउखौ दाफुंबोदों। एबा गोबां रोजा रोजा रां खामायनो हाबोदों।
औ।
दा गोदोनि जुगा गैलियादि जाय जानबुंखौ जों गोदो गोदाय होननानै बुङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सासे सुबुंजों ओ रायलायनानै एबा माबोरै खबर बेफोरबायदि सोंनायाव जों बाहायनो हायोमोन।
औ नोंथां
नाथाय दानि जुगा आलादा दानि जुगाव जानबुं गैयाब्ला जों खोमसि खोमलाव जाजोबगोन होननानै जों सानो
औ नोंथां
दा जों नुबोदों जि जानबुंखौ जों सानफ्रामबो बाहायो जानबुं गैयाब्ला जों। थांनानै थानो हानाया गोब्राब बेखौ जों रोखायै मिथिगौ दा नोंथांसिम आं बेनि सायावनो गुरै खावलायोदि नोंथाङा जानबुंनि सायाव आंनो फंनैसो बुंगौथि होगोन होननानै आं सानो
हागोन नोंथां नोंगौ नोंथां सैदो जानबुंआ जोंखौ बेसेबां मदद खालामदों बेखौ जोङो दसे समाव बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा बे मोनै गोबां माने जोंखौ बेवहाय जोंनि जिउ खांनाय संसार जानायाव माने दा गोबां माने जोंखौ मदद खालामदों सुबुं माहारिखौ आरो दा जेरै नोंथां होननाय बायदिनो गोदो गोदायनि समाव जोंहा। माबा मोनसे गुबुन जायगायाव खौरांखौ दैथायहरनांगौबा नङा होमबा नोंथां एबाव सम सम नांगौ जायोमोन जेरै स्नि सान बा जि सान गाहाम सानहालागै माने नाङोमोन जोंहा मोन मोनसे खौरां दैथायहनो थाखाय लाइजामनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां
औ
दा जोंहा बैफोर नोंथाङा जुदि लाइजामखौ दैथायहरनानै बा खौरांखौ दैथायहरनानै दाग दागनि गेजेरजों अब्लाबो इनाव सहैनो स्नि सान बा जि सान गाहाम लायो आरो बै बिथाङा जुदि ओ नोंथांनो खौरां दैथायहरफिन जासिमावहाय माने गासै नोंनि हरनाय खौरां हरनाय आरो खौरां मोनफिननाय बेनि माबायाव खमैबो नैजि बा थामजि दिन गाहामसिम लायोमोन आरो बबा बबा सम ङाव मोनो थां गोदोनि दिनाव दा जोंहा बेफोरनि गासैबो गाससिबो जेंनाफोरखौ नुनानैनो जोंहा गोनोखोआरिफोरा माने नैबेफोरबायदि जानबुंफोरखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरै सिगांफोराव टेलिफन दङमोन टेलिफनाव जोङो जेरै फैसा सोनानै मानिे बेयावहाय ओ सोरबा सासे सुबुंजों सावरायलायहरनो हायोमोन रायलायहरनो हायोमोन बा खौरां बो लालायना हरो हायोमोन नङा हामबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
दा बे मोनसे जाहैबाय नाथाय आथिखालनि जेसेबांनाखि जोंखौ मदद होबोनाय जानबुं बे जाहैबाय जोंनि इन्टारनेट फैनानै जादों नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै जोंहा मोनसे जामुंखौ सामलायनोबा जोंहा मोनसे सिम कार्डनि गोनांथि जायो आरो बै सिम कार्डखौ सामलायनायावा जोंहा मोनसे। बा रिसार्चफोरनि मोनसे मानि माबा नांगौ जायो आरो रिसार्च नांगौ जायो ना होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा आ नोंथांनाव जुदि रिसार्ज थानानै जुदि नेट दङबा पेक दङबा अब्ला नोंथाङा। जोङो गुगोल बा प्लेस्टरनिफ्राय जोङो गोबां एप्लिकेसनफोर डाउनलड खालामनानै जेरैबायदि इउटुब फेसबुक वाट्सेएप बा बायदि बायदि। माबाफोरखौ एप्लिकेसनफोरखौ जोङो डाउनलड खालामना लानानै बिनिफ्राय गोबां खोथाफोर मिथिनो मोनो लोगोसे बेनिफ्राय जों गोबां नखि रां रुफाबो खामानिखौ नुनो मोनदों आरो गोबां इन्टारटेनमेन्ट जायो आरो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ जोंहा आथिखालाव माने बेफोरजों गोबां नोंथाङा जुदि अबेबा अफिसाव मावोबा स्टाफजों नाथाय मबेबा मोनसे खारननि थाखाय नोंथाङा नोंथां मोना जयै मोनसे जायगायावनो मेल लानो हायाखैबा बेखौ गाव गावनि न'आव थानानैनो माने मोनसे जेरै ओ ओ जुम एबा माखासे गुगोल मिट बेफोरनि थ्रुयै नोंथाङा माने मोनसे मेल लानो हायो अनलाइन मिटिंआवनो नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव थानानैनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेल' नङा जोंहा जेरै जानबुंजों जोंहा गोबां नोंथाङा भिडिअ' कल रायलायनो हायो भइस कल रायलायनो हायो। लोगोसेनो ओ चाटिं सेट खालामलायनो हायो। लोगोसे गोबां माने इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ'फोर ओ खालामनो हायो। आरो नोंथाङा जुदि माबाफोर टेलेन्ट दङ'बा माबाफोर गियानफोर दङ' बिनि सायावहाय नोंथांनि रोंगौथिखौ बेयाव दिन्थिनानै नोंथाङा गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नों जेरै इउटुबफोराव नोंथाङा मोजां सुबुंफोरा मोजां मोननाय बायदि माखासे कन्टेनफोर माबायोबा ओ बानायनानै ओ लिरनानै बेफोराव फाव खालामोबा नोंथाङा आरो फाव खालामनानै बैफोर भिडिअ'फोरखौ एसे एनै साउन्ड एफेक्टफोरखौ माबानानै मिलायहोनानै जुदि बै भिडिअ'खौ ओ इउटुब बा फेसबुकआव हगारोबा नोंथाङा जुदि बाव नोंथांनि भिडिअ'खौ नायनायस जुदि गुबुन सुबुंफोरा मोजां मोनोब्ला आरो नोंथांनि बिदिखौ लाइक्स बा गोबां भिउसफोर थाङोबा नोंथाङा गोबां माने बे भिडिअ'निफ्राय गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो। मोनगोन आरो आरो रां मोनगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेल' नङा रां होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय खामायनाया गोबां अनलाइन फैसा खामायनाय खौ जों नुनो मोनदों बेयाव नङा होमबा? आरो बेल' नङा जेरै नोंथाङा गुबुन जायगा जेरै गुबुन हादोरफोराव आमेरिका बा चाइना, जापान, टकिय' जेखि जायगायावहायनो जुदि ओ माबा मोनसे खौरां जादोंबा आथिखालाव इउटुब फेसबुकनि जोहैनो जों बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो आथिखालाव ना माहोनो सानसेनि समावनो। गोदो गोदायनि समाव जोङो बेफोरबायदि खौरांफोरखौ मोननो थाखाय जोङो ओ दिनै जुदि माबा मोनसे जादोंबा बेखौ जों गाबोन मोना गाबोननि निउज फेफाराव। माने ओ मैया जादोंबासो जों बेखौ माने गाबोन फुंनि समाव मोनहैनांगौ ज जायो बेफोरखौ माने लिरखांनांगौ सेबखांनांगौ नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय बिनि उनावसो जोङो माने बै निउस पेपारखौ जों मोननो हायो बै समफोराव माबासो खौरां नांगौ जायोबा। नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोबां निउसफोराबो टिभिखौ गारनानै माने दानि जेनाखि ससियेल मिडियानि जुग जेरै फेसबुक, इउटुब बेफोरबायदियावसो माने ओ आपडेट होनायखौ थाब थाब आपडेट होजेननायखौ आरो बेयाव माने बांसिन एक्टिभ थासिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नो
जेरैनो ओ सानसेनि जानाय सानसे जुदि नोंथाङा नैबाव जाब्रबथाय जानाय नुदोंबा बेखौ खौरां बिजोङाव होनोबा नोंथाङा बेखौ खेबनानै बिनि मुं थं लानानै माब्रै जादों मा कारननि थाखाय जादों मा जाहोन बेफोरखौ माने लिरना होबानो ओ जि मिनिट नैजि मिनिटावनो नोंथाङा बे खौरांखौ फोसावनो हायो आरो नङा होमबा
गावनिमोन
दा जोंहा बेल' नङा आरो मबाइल बा जानबुंनिफ्राय जोंहा गोबां माने मदद मोननो हादों जोङो अनलाइन क्लासबो लानो हायो जेरै जोंहा फोराव माबा मोनसे जेंना जादोंबा जोंहा आजिखालि बेफोरबायदिनो ओ माबाफोरावाय टिचारफोरानो अनलाइनाव फैनानै नोंखौ फोरोंफैयो नङा होमबा नोंथां आरो नोंथाङा अनलाइन कर्सबो लानो हायो अनलाइन कचिं खालामनो हायो नङा होमबा जेरै एस सि सि खौनो होन ए पि एस सि नि होन इउ पि एस सि नि होन बेफोरबायदिनि कर्स कचिंबो लानो हायो जोङो अनलाइनावनो रां होनानै नङा होमबा
औ नंगौ
दा आरो बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो आरो जायखौ जों मुख'नानै फोजोबनो हाया मबाइला जोंनि बेसेबां बिहोमा आरो बेसेबां माबा गोनांथार गोनांथार जेनाखि जोंनि जिउ खांनायाव नांगौ आरो जों मा सोलोंनो लुुबैदों बेफोरखौ होबोनायखौ गोबां नुनो मोनदों आथिखालाव हेफाजाब होबोनायखौ दा नोंथाङाबो बे जानबुंनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावदो नामा नोंथां
दा नोंथां दा जों मोनथिखागौदि मोनफ्रोमबो बेसादानो मोनसे मोजां गुन आरो गाज्रि गुन मोननै थायो
नोंगौ नोंथां
दा गाज्रि गुन होननो सानोब्ला जों गोबां लाइमोनफोरानो जानबुंनि गेजेरजों गोबां गाज्रि जाबोनायखौबो जों नुबोनो मोनदों
औ नोंथां
दा माबोरै गाज्रि जादों होनोब्ला जा ससियेल मिडियानि एप बेयाव जों गोबां मोजां गाज्रि फिल्म एबा सावथुन एबा सावथुनफोरनो बे सावथुनाव जोंनो मोजां गुन सिखायनाय फोरोंनायजों लोगोसे गोबां गाज्रि गुनबो सिखायबोदों होननानै जों मिनथिखागौ
औ नोंथां
दा बेबायदिनो जों सासे सुबुङा जा मोजां गुनखौ फोरोंनो हायो बियो सासे सुबुं मोजां गुननि आखुथाय नाथाय जायफोर सुबुङा गावनि गोसोखौ हमथानो हाया एबा गोसोखौ हमथानो हास्लाबियाव बै गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला बै सुबुंजों लोगोसे जाखिनि बिनि लोगोफोर दं बेफोरबो लासैयै सनदेरलांनो हागौ जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ
दा बेनिखायनो जानबुङा जोंनो थांना थानायाव गोनां नाथाय जा सानबुंनिबो जों गाज्रि बिहोमा मोनबोदों एबा नुबोदों बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां
औ नोंथां
दा जानबुं सासे सुबुङा जुदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजाम जायगायाव थानाय सुबुंजों रायलायो बेखौ जों रोखायै मिथिगौ बेजों गोबां भिडिअ' कलबो खालामलायो बेखौबो जों मिथिगौ दा जों बर' माहारिनि गेजेरावनो सासे लाइमोना गुबुन दाबसे जायगानि लाइमोनजों एबा सिनायै माब्लाबाबो नुफेरि सुबुंजों गावनि गोसोनि बाथ्रानि खोथा सावरायलायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों खारलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां दुखुनांथाव खौरां एबा जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ नोंथां नंगौ दा नोंथां औ नोंथां औ समाबो जाबाय औ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय